हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
मा खालामदों नोंथाङालाय?
आं दा ओरैनो दं
अ आं नोंथांजों दसे सम ओ बिदिनो बाथ्रा मोनसे लाबोदों आरोना बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां होनना सावरायजागोन
अ बिदिनो बाथ्राया जाबाय जे बिदिनो आयडाया जाबाय जे बिदिनो जों दा जेरै हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर बाहायना ओ जेरै बाइक गारि बिदिनो बायदिसिना बायदि रोखोमनि आरो ना बिदि जेलजों सालायनाय गारि जेलजों सालायनाय गारि हेलेकप थारफोरनि गारि बेफोरनि सायाव नोंथाङा ओ मा बुंनो सानो माने बेफोरो जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा होयो आरो बेफोरखौ जों मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
दा जेनेब्ला गारि मथर बुङोब्ला जोंहा आथिखालनि जुगावबा बेफोरबायदिनो खोब गोनांथि जानानै फैबाय जों हान्थिनो बिदिनो ससे लामा हान्थिनोब्लाबो जोंनो गारि मथर बाइकफोरखौ नांगौ जायो जायनि मान जाय माने जोङो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि सम समफोरखौ जोङो बासायनो हायो जेरै हमना ला जोङो मो दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो साइकेलफोरजों बा थाबायनानै थाङोबा जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो टाइमफोरखौ जोङो नांगौ जायो।
नाथाय जोङो बेफोरबायदि माखासे गारि मथरनि हेफाजाबजों जोङो बेफोरबायदि टाइम खौ दसे समनि गेजेरावनो जों मोनहैनो हायो। खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों दे नोंथाङा बुंबानो जाबाय।
औ जिहेथु माने गोदोनि समाव बेफोरबायदि जेबो हान्था मेलायाव इसिग्राब बेफोरबायदि गारि मथर गैयामोनब्ला
माने गोदोनि समावथ' जोङो बेफोरबायदि मोसौ गारि बा गराइ गारिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। बेफोरो बारा इसेग्राब गोसायै बा स्पिदै थांनो हायामोन जायनि जाउनाव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां सम गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय गोबां सम जोंहा लायोमोन। आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबां माखासे टाइमफोरा जोंहा नस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालनि मुगा खौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो जे बेफोरबादिनो गोबां माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि मथरफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै खायफाया माल रोगाग्रा खायफाया मानसिनि थाखाय खायफ मानसि रोगाग्रा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोसै। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनो दावबायनायाव बुङोब्ला जोङो बेफोरदिनो ट्रेन। आरो दो जोङो मोनथाम गाहायै मोनथामखौ जोङो नुनो मोनो। हायारि हाजों दावबायनाय मोनसेया आरो मोनसेया अख्रांजों दावबायनाय आरो मोनसेया दैजों दावबायनाय जोङो बे गाहायै जोङो बे मोनथामखौ नुनो मोनो जेरै दैफोरजों दाउ बायदि बुङोब्ला जोङो बेफोरदि गिदिर गिदिर जाहाज जाहाजफोरखौ जोङो नुनो मोनोसो आरो बेबायदिनो गारि गारि बुङोब्ला लामा लामाजों थां हान्थिनो बुङोब्ला जोंहा बेफोरबादिनो गारि। मटर साइकेल स्कुटि बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनासै आरो बेबायदिनो जोङो अ अख्रांजों दावबायनो बुङोब्ला बेफोरबादि रुप्लेन। फोरखौ जोङो नुनो मोनसै एर'फ्लेन हेलिकप्टारफोरखौ खिन्थु गोदोनि समाव बेफोरबायदि गोबां सुबिदाफ्रा गारि मथरफ्रा गैयिलाय जोङो बेफोरबायदि समखौ होसोनो हायामोन दा जोंहा आं
औ नोंथां।
औ दा माने जेनेबा आंनि आंनि नुनायाव जाहा बेफोरखौ बाहायनायनिया माखासे ओ बेफोरबायदिनो खहाफोरखौबो आं नुनो मोनो।
हमना ला जेनेबा जोङो ओ ससे लामा हान्थिनो थाखाय बेफोरबायदि गारि मथरफोरखौ जों बाहायो। जायनिफ्राय बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि गोसोम उखुन्दै बेफोरो जोंनि बारहावायाव गोसारनानै गुबुंले जोंनि गुबुंले खालामनायखौ आं नुनो मोनो आरोना जि जायनि जाउनाव जोंहानो माने गाव - गावनो एसे नङा एसेबाबो प्रब्लेम जागासिनो दं। नाथाय आरो बिनि बे बिनि गुबुन फारसे बेराफारसे दिनै गोबां बेफोरबायदि माखासे ओ बिदिनो बेटारिफोरजों सोलिग्रा इलेक-इलेकट्रिकेल बाइक मटरफोर बाइक गारिफोरखौ जों नुनो मोनसै। आं सानो दा बेफोरबायदि गारि माने ओ बेफोरबायदि इलेक्ट्रिकेलफोरखौ बेफोरखौ जों बाहायोब्ला एसे माने जोंनि बेफोरबायदि बार गुबुंनायखौ जों होबथानो हागोन होननानै सानो आरो। मानो होनोब्ला जोङो दिनै बेफोरबायदि गारि मथरखौ जों बाहायाब्ला जोङो समखौ होसोनो हाया। बेजों लोगोसे जोङो खोब गोब्राब जायो। गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हमना ला जेनेबा जोङो बिनिफ्राय दिनै जौसेनो जौसे बा नैजौ बेफोरबायदि किल'मिटार गोजान जों गोजान थानो जायोब्ला जोङो थाबायनानै बा साइकेलजों बा मोसौ गारिफोरजों थांनाया जोंहा गोबां गोब्राब जानानै फैयो। आरो गोबां बेफोरबायदिनो टाइमफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। बिदि गोजान लामा हान्थिनो थाखाय मालाबा समाव जोंनो सानसे साननैबो नांगौ जानो हागौ। खिन्थु दिनै जोंनि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे गोबां गारि मथर थानायलाय जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो सानसेनि गेजेराव दावबायनानै बा सानसेनि गेजेरावनो जोङो मोनहैनो हायो। दा बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां माखासे बिथिंनिफ्राय हमना ला बेफार फालांगिफोराव माखासे गोबां बेफोरबायदिनो ओ गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। सानसे जुदि जोंहा बेफोरबायदि बिदिनो गारि मथरफ्रा बन्द' जाजोबोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां बे बेफार फालांगियारिफोरखौबो जों लस जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जि सौहैनो गोनां मालफोर बेफोरो सानसे नङा सानसे लेट जायो। बेनिखाय जोङो माने खोब लस जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो। दा बेनिखायनो आं सानो आथिखालनि लाइफ आथिखालनि बे समाव जे गारि मथरा जोंनि- जोंनि जिउआव खोब गोनां होननानै आं सानो आरो।
दा नोंथाङाबो - नोंथाङाबो बिनि बागै माखासे खोथाफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो दा हान्था मेलानि जे गारि मथर जेनबा बेयो जोंनि थाखायथ' जोबोर गोनांथार। मानो होनब्ला जों गोदोनि समाव बेफोर गैयैनि थाखायनो जोङो सासे सुबुङा बिदिनो बेमार आजार गोसा जायोब्ला जोङो ओ बिदिनो फैयामोन आरोना बेनिखायनो जोङो दानि जुगाव जों नुनो मोनो बिदिनो गरमेन्टनि जेसेबां एम्बुलेन्स गारि थायो जों ओ बिदिनो गोदोनि समाव जिबायदि हस्पिटालाव थांनायनि थाखाय सानसे हरसे गाहाम नांङो नाथाय दानि जुग जों नैजि, थामजि मिनिटनि गेजेरजोंनो जों हस्पिटालाव देहा -देहा फाहामसालियाव मोजां फाहामथायखौ लानो हायो आरो ना औ। दिनो जाब्रथाय जाबाबो जोङो बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओ गारि मथरजों थांनानै जोङो बिदिनो देहाफोरखौ ओ मोजां नायनो हायो आरो बियो बिदिनो हान्दा मेलानि थाखाय जों गारि मथर बायनोथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नाथाय जों बेखौबो ओ ए बिदिनो आबहावा गुबुंले जानायखौ नुयो नाथाय मानसिया बेफोरखौ गावनि गाहामनि थाखाय बायनायखौ जों जोङो गारि मथर होनना बुङोब्लाथ' हान्था मेलानि थाखाय जोबोद मोजां। बिदिनो गोदोनि समाव जिबायदि ओ जोङो थेला गा
गारि साय' गारिफोरजों जों हान्थियोमोन नाथाय जों दानि जुगाव गारि मथर डिजेल पेट्रलजों जों हान्थिनायखौनो बियो जों गभमेन्ट थांनो थाखाय जोङो ओ सेमिनिक थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिट बेफोरनि गेजेरावनो जों थांनो हायो आरो ना मोनहैनो हायो बिदिनो जोङो हान्था मेलानि थाखाय एबा जोङो गारि मथरखौ जोङो ओ स्कुलाव स्कल स्कुल कलेज इउनिभारसिटि आ बायदि बायदिफोराव थांनो थाखाय जों बायनाय जायो बेबो गरमेन्टफ्र हा हाबा मावनाय सोरबा प्राइभेट स्कुलाव हाबा मावनाय गारि मथरखौ ओ टाइम मथे हास'हैनो थाखाय जों बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ हस फ्रावबो जोङो दानि दानि हस्पिटालावबो जों गभर्नमेन्ट हस्पिटालावबो जे प्राइभेट हस्पिटालावनो जा गावबागाव गारि ओ जायखौ जों कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों औ आ मोननो हायो आरो ना
औ
बेफोरो ओ थाखाय जोबोद मोजां आरो ओ बेफोरो जों ओ जोबोद जोंनि थाखाय मुलाम्फा आरो।
औ
बिनिखायनो जों बुंनो हायो गारि मथरा जों जोबोद मुलाम्फा जोंनि थाखाय बाय बिदिनो जोङो गारि मथ फान्नो दानि मुगायाव जों एलेट्र गारि खौ एलेकट्रनिक गारिखौ नुनो मोन आरो बिदिनो जों दानि दानि जि मिथिंगा फ्राय मोननाय मिथिंगारि सम्पद जि पेट्रल डिजेल जों बेखौ ओ जामनायनिफाय जामलांगासि दं जायनि थाखाय जों पेट्रल डिजेलफ्रा दाम बारानिफाय बारा जागासि दं बिनि थाखायनो जों गारि मथर पेट्रलनि गारि एबा डिजेलनि गारिफोरखौ सालायनो थाखाय बबा दिनो फालांगिरि गारि सालायग्राफ्रा से से उसुबिदा एबा मुलाम्फा जायो खोमा इदिनि थाखायनो जोङो दानि ओ इदिनो फालांगिरि एबा न'खर सालायनो थाखाय गारि सालायनाय आ न'खरनि सुबुंफ्रा दानि एलेक्ट्रनिक ओंखारनाय थम थम एबा ए रिक्सा ट'ट'फोखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरजों बेफोरखौ दिनो फालांगि खालामना एबा ओ सोरबा स्कुलाव लांनाय सोरबा अफिस फ्राव लांनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनायखौ आरो ओमफाय बेफोर आ बेफ फोर गारिफ्रा एलेक्ट्रनिक ओ कारेन्टजों चार्ज होनानै बाहायनाय जायो जायनिफ्राय बेफोर गारिफोरा दा बिदिनो आबहावाखौ गुबुंलेबो खालामनाय नङा एयार पलिउसन साउड पलिउसनबो जाया आरोना मानो होनब्ला बेकनि आवाजफोरा एथबांबो नङा आरो बेल फोराबो बांद्राय गोसा गामा बेनिखायनो जों बेफोरखौ मोजां बा बेनि अनगा बेै जों हान्था मेलानि थाखाय बुंनो हायो जों दानि मुगायाव हान्था मेलानिफ्राय गारि मथर अनगायैबो जोङो ओ ट्रेन ट्रेन गारि दङ आरो उरां दं गोजौजों खारनो थाखायबो दं गाहायजों खारनायबो दं आ बिदिखौ जों, जों ट्रेनजोंबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायलांनो हायो जों बुंनो हायोदि गारि मटरनि जेरै बासनो जा जे इ रि इरिक्सायानो जा बेनिख्रुय जोङो खम बेसेनाव गाखोनो हायो जेरै रेलगारि रेलगारिनि गेजेरजों खम बेसेनाव खारनो हायो। गाखोनो हायो थांनो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो जों बे बेयाव उन्दुलांनोबो हायो बेयाव गोबां रोखोमनि आ फार्ट फार्ट एबा खथा खथा थायो। स्लिपार स्लिपार बुंनो हायो जेनेरेल खथा बुंनाय थार्ड इसि सेकेण्ड इसि फार्स्ट इसि बेफोरखौ सुबिदा गेजेरजों उन्दुलां बेनि अनगायैबो आरोबाव ओ जोङो जुदि जोङो इमारजेन्सि गुबुन जाय गुबुन रायजोआव थांनो थाखाय बेलेग कान्ट्रि बे बेलेक हादराव थांनो थाखाय जोङो बिदिनो गोजौ उरां जों जायखौ बुङो एरप्लेन होनना बुङो आरोना इंराजआव बेफोरजों जोङो
औ।
ओ बेसेना बुरजाब्लाबो जोङो गोजान जायगायाव दावबायलांनो हायो। जों आ बिदिनो खम समनि गेजेरावनो दउ बेफोरनो आरो जोंनि थाखाय दा जोबोद मोजां दा आ बे खोथाखौ आं सिम फोरमायनाय नोंथां। द बेयाव नामा होनो? खोनादों नोंथां?
औ दे बुंफिन बुंफिनलाय नोंथां?
औ दे बिदिब्ला।
खोनादों नोंथां?